औ। बिथाङा दा मा खालामगासिनो दं बे स समाव
आङो दानै बिफां सायायाव थाबायग्लांगासिनो। नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दा?
आंबो ओरैनो दसे जिरायदों। ओनिफ्राय आं नोंनो फन खालामनायनि जाहोना माने मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन बेनि सायाव आं रायज्लायनो सानदोंमोन आरो ना ओ खोथायानो जाहैबाय माने गोदोनि मबाइल गैयिनि जुग आरो दानि मबाइलनि जुग। ओ ओमफाय मबाइलखौ बाहायनाया मोजां ना गाज्रि बेफोरनि सायाव एसे सावरायलायनो सानदोंमोन आरोना। ओमफाय नोंथाङा दा मा बुङो।
औ सावरायजागोन दे नोंथां। एसे गोसा रायलायनाय नामा नों थाङा माने। लासै खोनानाय मोनदों आं एसे औ औ औ।
दा खोनाबाय दा?
औ औ दा जागोन दे खोनाबाय दे।
औ माने ओ दानि मबाइलनि जुग आरो गोदो मबाइल गैयि जुग ओ बेयो माबायदिमोन आरो दा मबाइलनि जुग जानानै मोजां जादों ना गाज्रि जादों बेफोरनि सायाव। थाङा एसे ओ बुंनो हागोन नामा एसे।
औ औ बुंजागोन दे औ आं होमबा एसे बुंनोसै दा
औ दे।
आंनि बादिब्ला जेनेबा दा मबाइल फैनानै आथिखालाव ओ मोजांबो जाद दों। बा गाज्रिबो जादों। मोननैबो जादों आरो।
औ।
उम फारसेथिं साननो थाङोबा मोजांबो जादों। फारसेथिं साननो थाङोब्ला आरो गाज्रिबो जादों आरो जेनेबा मोजाङा मा मु औ औ ओ जेनेबा मोजाङा ओरैबायदि जादोंदि जोङो गोबां गोजान गोजान जायगायाव थानानैबाबो जेनेबा जोङो ओ जोबोर गोरलैयैनो जोङो गावनि बाथ्रा बा खोथाफोरखौ रायलायनो हायो। बा मायबा मोनसे बेमार आजार बा असुबिदा जाबाबो बा एक्सिडेन्टफोर जाबाबो जोङो मा ने जाब्रबथायफोर जाबाबो खोन था हरनो हायो गोर गोरलैयैनो ओ बाग गु गोरलैयैनो खौरां हरनो हायो खौरां लानो हायो। ओ बेफोरनि थाखाय जेन'बा मोजां जादों आरो।
उम।
आरो गाज्रिखौ बुंनो थाङोबा जेनेबा ओ मबाइलखौबो जोङो माने मोजाङै बाहायनो रोङाबा गाज्रि जायो जे जेनेबा ओ बे ओ फरायसा दानि दानि फरायसा फरायसानि एक्जामपोल एक्जामपोलखौनो होनोसै। जानो जेनबा बिदिन्थिखौ फरायसाफोरा जेनेबा बांद्राय मबाइलाव नायथाबबाय थायोब्ला मबाइलखौल' बांद्राय बायोबा जेनेबा बिसोरनिया फरायनायफोरा थालांगोन नोङा होमबा गोबांखौनो दानि फरायसा फोर खौ नुनो मोनो बिदिनो मबाइलजोंनो बांद्राय नांथाबना थायो गेम गेलेयो। गेलेनाय गेलेयिया मब इनिफ्राय बिदिनो फरायनायफोराब थालाङो आर
औ।
इनिफ्राय फारसेथिं बिदिनो मबाइल फैदो होननानै जेनेबा खायसे खायसे हिनजावफोरा बा हौवाफोराबो बि दिनो ओ हाबा जाखानायानो जेनेबा ओ गावनि बिसि फिसा थाखानायानो गुबुनजों रायलाय देरबावो आरो रायजलायदेरबावना इदिनो गावनि ओ गोजोन संसारखौ सेफायनानै जेनेबा गोजान गोजानाव खारलांनाय खोनायो बा हिनजाव गारना खारलांनाय हौवा गारना खार खारलांनाय बेफोरबायदि खोनायो आरो दा ओ बे फोरो जेनेबा गा ज्रि बिथिं आरो सावस्रिखो नायबाबो जेनेबा मबाइल बांद्राय नायथाबबाय थायोब्ला मेगनफोराबो खस्थ मोनो बा बिदिनो बांद्राय नों खोनासंबाय थाबाबो ओ खोमा फोराबो एसे गाज्रि जालांनायनि थायो आरो बिदिया सावस्रियारि बिथिङावबो गाज्रि जालांनायनि थायो। ओ बांद्राय बाहाय बाथाय
उम
दा बेखिनियानो आरो आंनि बा दिब्ला मोजां गाज्रिया दा नोंथाङा मा सानो नों नोंथांनि साननायखौबो एसे बुंजागोन नामा?
औ माने मबाइला माने मोजां आरो गाज्रि मोननैथिंबो जादों ओ फारसेथिं मबाइल फैनानै माने मबेलखौ मोननानै जोङो माने जोबोद ओनसोलाव जौगानायबो मोनदों आरो
ओ ओ
जोङो थांनो बेरायनो हायाबाबो गोजाननि जायगाफोरखौ जोङो ओ फेसबुक इउटुबफोरनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनदों माने गुगोलनि जोहै जों नुनो मोनदों मबाइल फैनानै आरो जों गोजान जायगायाव खामानि मावनो थांबा साख्रि मावनो थांबा ओ ओं गुबुन हादोराव थां अब्लाबो जोङो माने मानसिखौ नुवाबाबो फननि गेजेरजोंनो भिडिअ कल रायलायनो हायो नाहरनो हायो आरो खौरां लानो हायो ओ गोदोनि दिनावथ' मबाइल गैयि जुगाव जोंना ओ थांनानै थां बै जायगासिम थाङागौ मानि जोङो बिनिखौ खौरांखौ मोननो हायामोन आरोना।
औ नङाबा बेनि सोलायै जेनेबा लाइजाम हरनाय फोर दंमोन ना गोदो औ।
लाइजाम हरनाय दंमोन। इनिफ्राय आरो बांसिनानो न'खरफोराव सोरहाबाफोर ओ खुरमा आलासिफोर थानायफोरा गोजान जायगायाव थांनो फैनो हायामोन अब्ला जोङो बेखौ दों थांनानै माने बैसिम थांनानै खबर लाहैनो गोनां जायोमोन आरोना। ओ जेब्लासिम जों न'आव थांनानै खबर लाहैनो हाया अब्लासिम जों बिनि खौरांखौ मोननाय जायामोन आरो। इनिफ्राय दा बेनि थाखायबा जोबोद मोजां मबाइला माने गोजान जायगायाव थाब्लाबो मोजां गाज्रि खबर लानो हायो जोङो माने मानसिजों नाहरनानैबो भिडिअ कल खालामनानैबो रायलायनो हायो आरो दा दि ओ मबाइलफोरजों गोबां माने बिजनेसफोरबो दा खालामनो हायो आरो मोनसे अनलाइननि दाथ' गोबां ओ खामानि फैयो बेफोर खामानिफोरखौ जों अनलाइनजोंनो मावजोबनो हायो आरोना। गोदोनि बायदि पस्टाव हरलायनायनो ओ बेफोर आरो। गाज्रिया ओ आरो गाज्रि आरो बेनोसै गाज्रिया दा जुगावदि सोलिसावदों दानि जुगाव। बेफोरो गाज्रि आरोना हौवाफोर आरो हिनजाव फोर हाबा जाखानाय आरो हौवाफोर गथ' गोनां न'खरनि मानसि बेफोरो माने गावबा गावनि संसारखौ सिफायनानै गुबुनजों थांनाय बेफोरो माने जोबोद गाज्रि आरो फरायसाफोराबो खायसेया मोजां बाहायनो रोंनायासो रोंनाय। मोजां बाहायनो रोङाबा माने मु मबाइलावनो नांथाबनानै थानानै बिसोरो गावसिनि फरायनाय ओ बेसेन गोसा समखौ माने बारहोहरनानै बेफोरबायदिनो ओ जेखिनि जौगानांगौ बेबायदि जौगानो हाया आरो बिसोरो। ओ बाहायनो रोंनाय स्टुदेन्टफोरा नाथाय अनलाइनाव मा ने गुगोलफोराव एन्सार फोर मोनिफोरखौ दिहुननानै बिसोरो नायनो हायो आरोना फरायनो हायो लेखा जुदि बायनो हायाखैबाबो मबाइल गंसे आखायाव थायोब्ला माने सार्च खालामनानै जोङो बोनानै बेखौ एन्सारफोरखौ फरायनो हायो आरो लेखाबो फरायनो हायो मबाइलाव। ओं खायसे आरो मबाइलजोंनो गोबां ओ खामानि मावनाय दं अनलाइननि अफिसनि खामानि बेफोरखौबो दाना अनलाइन बिदिनो जाजोबो नालाय बेफोरखौ मावनो हायो आरोना। जेरै साख्रि बाख्रिनि एप्लाइ खालामनाय बेफोरो गासैबो मबाइलजोंनो जाजोब बो दानि जुगाव बेनो आरोना गाज्रिया बेनो गावनि सायाव मोजां गाज्रि म बाइलनि बे बाहायथिया गावनि सा सायाव आरो बेनिफ्राय नोंसिनि ओनसोलखैजाय माने स्टुदेन्टफोरा मबाइलखौ लानानै मोज जां मावदों ना गाज्रि मावदों बेफोरनि सोमोन्दै एसे
उम औ औ बांसिनानो आं नुनायाव बुंनो थाङोब्ला फरायसाफोरा आथिखालाव माने गाज्रि बिथिंजों बांसिन बाहायो आरो। ओमफ्राय जाय नखराव जेनेबा बिमा फोरा मोजाङै जोथोन लायो बिसोरो मोजाङैनो बाहायो ओमफ्राय बांसिनानोथ बिदिनो गाज्रि बि भिडिअ नायनाय बा गेम गेलेनाय इदिफोराव बाहायो आरो। इनिफ्राय मबाइल बा जानबुं जायखौ जों बरआव होनो बे फैनायनि उनाव जेनेबा औ मोनसे बिराद ओ गोबां गिदिर जाथाय बिदि जानाय जागासिनो आरो बे जाहैबाय माने थगायनाय जाथाय जाय जों स्केम फ्रद बुङोना बे बेंक बेंकनि बे फन हरनानै थगायनानै जि अटिपि बिहरनानै फैसा खावनाय मानाय बिदि जाथायफोरा बांसिन फिसिनाय जादों आरो। जेब्ला मबाइल गैयामोन बिदि जाथायफोरा जायामोन आरो आ थिखालाव माने बिदिनो ओ फन हरगोन सोरबा बारा मबाइल थुनो रोङि मानसिफोरनाव फन हरगोन नङा होमबा। बोराय ओब बा गोदोनि मानसि जाय मबाइल लाजेनदों बारा थुनो रोङा बिसोरखौ फन हरनानै थगाय हरो स्केम खालाम हर। आरो बेनिफ्राय बिदिनो ओ बेंकनि फैसाखौ खावनानै सिथाव खावनानै लुथिना लाङो आरो अनलाइन मबाइलनि गेजेरजोंनो। बे ओ बेफोरबायदि जाथायखौ नोंथाङा खोनादों ना खोनायाखै? बे नोंसोरनि खाथि-खाला ओनसोलाव?
औ खोनादों जोंनि खाथिखैबो बेबायदिनो माने सम-सम जानो नागिरो आरोना। बेबायदि जाथाय। फोरा‌। अ गुबुन फारसेथिंजाय आरो बेबो मोजां माने नों जुदि बहाबाफोर दाखाथिफोर खामानि मावदोंबा बेफोरखौ माने मबाइलनि गेजेरजोंबो आथिखालाव हमनो हायो आरोना। मबाइलनि गेजेरजोंबो बेखौ ओ पुलिस रिपर्टफोर होयोब्ला बेफोरखौ बे खौ हमनो हायो आरो। गोरलैयैनो हमनो हायो बे मबाइलानो माने बिनि माबाखौ होयो आरो डिटेल्सफोरखौ गासैखौबो मबाइलानो होयो बेफोरबायदि जायो आरो माने जोंनि ओनसोलखै दा बेफोरबायदि जानो नागिरो आरो सम सम मबाइलनि गेजेराव गेजेरजोंनो जों बिदि जायोबाथाय हमनो हायो आरो बेनिफ्राय जोंनि बे स्टुदेन्टफोराबो माने आगोलनि साय गोदोनि साय दा इगजाम समफोराव माने गुगोलजों एन्सार कुइसनफोरखौ बोनानै माने लेखा बायनो हायि न'खरनि मानसिफोरा मबाइल गंसे आखायाव थायोबा बोनानै बिसोर माने सार खालामनानै ओ एन्सारखौ दिहुननानै फरायो आरोना
औ
माने बेफोर फारसे नायो होनबाथाय जोंनि बे मबाइला मोजां खामानि आर ना मो
औ बे बेफोरखौ नायोबा मोजां औ
औ बेफोरबायदि जादों आरो दा जोंनि बे ओनसोलाव सोलिदों अब्ला नोंथां दिनैनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना
औ जागोन दे दे गोजोन्थों
औ